थाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
अ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं।
आंथ' ओरैनो दं नोंथां।
औ औ ओ आंबो दङ ओरैनो दा।
अ।
नोंथांनाव आं दा कल खालामनि जाहोनानो जाहैबाय दा नोंथांनाव आं एसे फिथाइ सामथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बे फिथाइ सामथाइनि सायाव?
औ हागोन नोंथां।
औ औ।
ओरैनोथ' फिथाइ सामथाय होननानै बुङोब्ला ओरै जोङो थाइजौ खान्थाल दालिम सफारि लिसु लेरख' ओ थिंख्लां आनारस
औ
बिदिनो आफेल आंगुर द्रागन फिथाइ खमला बैग्रि जल'फि बेफोरखौ जों जोंनि एरिया जों बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो ओरैनोथ' जेन'बा गायनायनि सायाव बुङोब्ला बिदिनो थाइजौ फिथाइफोर जों थाइजौ फिथाइफोरखौ बिदिनो बेगरफोरखौ गायनाय जायो आरो।
औ।
आरो ओरै खान्थाल खान्थालफोरखौ जों बिदिनो फुलि जों फुलिखौसो गायनाय जायो खान्थालफोरखौ बिदिनो बेगर'नि ओमफ्राय गाजा खिलियो आरो खिलिनाया।
उम
ओमफ्राय ओरै जोहा खोलोमहोनाय खोलोमहोनाय होननानै बुङोब्ला बिदिनो लिसु लेरख' बेफोरखौ जों खोलोमहानै गायनाय जायो आरो लिसुफोरखौ जेन'बा दालायफोरनिफ्राय बिदिनो खोलोमहोनायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो बैग्रि बैग्रि फिथाइफोरखौ जों बिदिनो फुलि गानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो बैग्रिखौ आसार बानायनाय बैग्रि जल'फि थाइजौ बेफोरखौ जों बांसिन आसार बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो ओरै खान्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाइ होननानै बुङोब्ला बिदिनो खान्थाला गोरलैनिफ्रायनो जाजायो जों बेखौ बुंनो हायो जेन'बा मुसिनाय होननानै बुंनाय जायो आरो जों बे गोरलै फिथाइखौ जों बे गोरलै खान्थाल फि थायनिफ्राय जों बेखौ ओंख्रि संनानै जानाय जायो आरो बियो देरदोखोन देरदोखोन देरनानै बिदिनो गिदिर आरो गोरा जाहैयोब्ला जों बेखौ गोथाङैबाबो जानाय जायो
औ
आरो गोमोन फोमोनथारनानैबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो खान्थाल फिथाइखौ आरो बे खान्थाल फिथाइनि बेगर जों बे बेगरखौनो बिदिनो ओंख्रि जानाय जों ओंख्रि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो बाथोनफोर एवनानै बाथोन फोर जानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो खान्थाल फिथाइनिखौ ओमफ्राय ड्रागन फिथाइ
औ औ दा आं नोंनाव मोनसे सोंथि सोंनि हा
औ औ
नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा माबायदि मोनो फिथाइ सामथाइखौ जानानै एबा नोंथाङा मा फिथाइखौ बांसिन जानो मोजां मोनो नोंथाङा एसे
औ ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला बिदिनो थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जों बांसिन जानो मोजां मोनो जानानै जानाय जायो आरो माने जोंनि देहानि थाखाय फिथाइ सामथाइया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो जेरै आपेल आंगुर जों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया थाजिम जायो आरो जेन'बा थालिर फिथाइ थालिर फिथाइफोरखौ जों जानांगौ बेफोरनि जाउनाव जों देहाया मोजां जायो आरो खमला फिथाइखौ जों गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरो ना बांसिन ओरैनोथ' जोंनि एरियाथिं बारा नुनाय जाया खमला फिथाइखौ बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो खमला फिथाइफोरखौ। आरो बैग्रि बिलाथि बैग्रि बिलाथियाथ' गाहाय गाहायावनो थायो नोंथाङा मिथिखायो जानो हागौ। बैग्रि बेलासिफोरखौ जों जेन'बा न' न' गायनानै सोरबा फालांगि खालामनाय जों बेफोरखौबो नुनाय जायो आरो बैग्रि फिथाइफोरखौ ओरैनोथ' थाइजौ थाइजौ फिथाइनि थावनाय होनोबा बिदिनो गोथाङाव गोखै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोनोब्ला बिदिनो गोदै गोदै जायो आरो मोनोब्ला ओमफ्राय ओरै ड्रागन फिथाइ ड्रागन फिथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जेन'बा गोबां सुबुंफोरा द्रागन फिथाइनि बागान बानायनानै रां आरजिगासिनो आरो गाव गावनि जिउ राहा लामा खां गासिनो दा ओरैनोथ' द्रागन फिथाइआव गोबां बिदिनो मुलाम्फाखौ जों नुनो मोन्नाय जायो।
औ औ। दा नोंथां द्रागन फिथाइया मारोरै बानायो? जेनेबा मारै फुलि खालामो नोंथाङा एसे मिथियो नामा?
ओरैनोथ' द्रागन फिथाइखौ जों बिदिनो बे बिलाइ ओंखारोना द्रागन फिथाइनि जेन'बा बेफोरखौ बिलाइफोरनि बिलाइयाव बिदिनो रोदा रोदा सुनायखौ जों नुनो मोनो बे रोदा सुनायखौ जों नुयोब्ला बे रोदानि गाहायसिम बिदिनो हा स'नानै बे रोदाखौ जों गायनाय जायो आरो।
औ औ।
जों बेखौ गायोब्ला बिफोरनो थांनाय जायो।
औ।
ओरैनोथ' आनारस फिथाइ जेनेबा आनारस फिथाइखौ खोनथानसै आं इसे बिदिनो आनारस फिथाइआथ' सायाव बिदिनो बिगुरफ्रा सुगोनां जायो आरो।
औ।
आनारस फिथाइया आरो बे बिलाइनि सायाव फिथाइ फिथाइनि सायाव बिलाइ बिदिसो थायलांनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङाथ' आंफ्राय फिथाइ सामथाइनि बागै एसे मिथिबाय दा नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होदो दे।
औ औ जागोन नोंथां दा जोङो फिथाइ सामथायाइ होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। दा दानि दा बोथोराव फिथाइ सामथाय मोनबाय थानायना जिथु दा थाइजौ खान दानि बोथोराव बा दा मोनजागासिनो दं जों बेफोरखौ एबा आरो जोंनि गामि ओनसोलारिफोरावथ' ओरैनो थाइजौ खान्थाल लिसु बेफोरथ' जेनेबा दंबाय दंखायोखा। आरो जेनेबा बेखौनो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जेनेबा। बिदि आफेल आंगुर बिदिफोरखौ नुनाय मोना। जेनेबा जों बायनानैसो जानो गोनां जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव जिथु मोनजाबाय थानाय बोथोराव बेफोरखौल'सो मोननाय जायो नंङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बैफोरनि बागै जेनेबा बायनानै जानांगौनि ओ खिसुमान बुस्थुफोर आफेलफोर आंगुर ड्रागन फिथाइ जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने जोंनि माने मोननाय जाया आरो आं बेफोरनि बगै बारा मोजां मिथिया मारै बानायो। जेनेबा मारै फुल खालामनानै माबारै फोथांङो बेफोरनि बागैथ' मिथिला जिखुनु जों दा जोंनाव मोनबाय थानाय थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ ल'सो मिथिनाय जायो आरो नोंथां आंबो।
औ औ।
दा ओरैनो जानो निबा मोनजानायफोरावबोथ' जों दा जोंनि मोनजाबाय थानाय मोनबाय थानाय
खोनादोंना नोंथां?
गुबनि माबा आं
मोजां खोनायासै नोंथां।